हेल नोंथां।
औ नोंथाङा औ खोनादों नोंथां।
औ आङो खोनादों नोंथां।
नों थांआ फ्रि दंना सम होनो हागोना नोंथां?
सम होनो हागोन दायो नोंथाङा मा टपिकनि एबा आयदानिायाव सायावहाय रायज्लायनो गोसो जादों नोंथाङा बेफोरनि एबा आयदाखौ फोरमायहरग्रोदो
औ नोंथां ओ जों बर'फोरनि बैसागुनि सोमोन्दैनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
निस्सय सावरायजागोन नोंथां सैथो
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आथिखालाव ओ जोंनि बर'फोरनि बैसागुखौ माबायदि फालियो नोंथाङा बेनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां बिदिब्ला आङो फंनैसो नोंथांनो सेयार खालामनो सानबाय नोंथाङा खोनासंदो
औ नोंथां थारैनो
आथिखाल मुगायावहाय जोंनि बे बैसागु फोरबो फालिनाया गोबाङैनो सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनो गोदोहाय जे गोदोनि सुबुंफ्रा मा खालामो दा गावनि खुगा खुगा सोलिबोनाय जे गोदोनि आबै आबौमोननिफ्राय जे सोलिबोनाय बैसागु बेफोरबायदि बैसागुवा जोंनि ओनसोलावहाय एसे खम जोङो नुनो मोनो आरो सोलायनायखौबो जों गोबां रोखोम खौनि मोनो गोदोहाय बिजनि सिगां जे सैथ्र' दाननि थामजिसे अक्ट' खालारावहाय मोसौ सखैनाय जायोमोन नाथाय जोङो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि मोसौ थूख गोबां खम बिबांनि नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव मा खालामो बिथांमोनहा गोदोनि समावहाय जेनो - खिमोसौ ओ थुखैनो थाखायहाय दंग' एबा दैमा फुख्रिफ्राव लांनानै थुखैयोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जे जों बेखौनो सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनोदि जोङो गावबा गावनि न'खर फावनो जे जोंनि बिरोंदारीमुगा याव मेचिनफोर दै बोखोग्रा मेचिनफोर बिनि गेजेरजों मा होनो मोसौखौहाय पाइप बोलांनानै दुब्लिफ्राव थुखैनाय जों बेफोरबायदिखौ नुनानै जोङो सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जों गोदो बै समावहाय जे जोङो मानसि बैसागु समावहाय जेबानाखि बिथांमोना समावहाय खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना नाथाय मा नुदों आथिखाल मुगायावहाय बैफोरखौ गारनानै जुगनि जे बक्सफोर लानानै माइकफोर लानानै बेफोरबायदि मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय गोदोनि दिनाव जोङो नुनो मोनोदि जथा सिफुं बेफोरखौ लानानै
ग्रोम ग्रोम रंजानाय बाजानाय बेफोरबायदि बैसागु फोरबोखौ फालिबा नाथ नाथाय आथिखाल मुगायाव मा बै ओ जोंनि बे आर्टिफिसियेल जे जोङो बुंनो हायो बे
मोनो बेफोरबायदि रेडिमेट बक्सफोरखौ लाबोनानै मा खालामो बिथां-
ज' ज' रंजानाय बाजानाय एबा मुसुरनाय बेफोरबायदि नायखौ जोङो आथिखाल मुगायाव नुनो मोननाय जायो जोङो गासैखौबो जोङो बांसिनैनो जोङो सोलायनाय महराव जोङो बेनिखायनो बेयाव जोंनि बर'फोरनि बैसागु फोरबो फालिनाय बेफोर बैसागु फोरबो फालिनायाबो थारैनो नो सोलायनाय महरावहाय एबा सोलायनाय बेखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो जोङो बुंनो हाबावोदि बैसागुनि आथिखाल मुगायाव सोलायनाय होननानै बुंब्ला जोङो खायसे खायसे सुबुं-
जोङो बैसागु जोबनाय समावहाय जेनाखि जोङो गोदोनि समावहाय मा खालामोमोन बैसागो फालिनाय समावहाय जोङो दानसेहालागै जोङो बैसागुफोरखौ जोङो फालिनाय नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव मा खालामो सान स्नि बेफोरबायदिल' बैसागो फोरबोखौ फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो जोङो बे सानस्नि समावनो जोङो मा खालामो आवहाय मा होनो जोङोहाय बे सानस्नि मैगं थाइगं जानाया बै मैगं थाइगं जानाय जोङो गोदोहाय मा खालामोमोन सेजौ से मैगंफोरखौ जानायखौ जोङो खोनानो मोनोमोन नाथाय आथि- आथिखाल मुगायाव मा खालामो बिथांमोनहा दा मोनफा मोननै मोन- बैफोर हाग्रा बंग्रानि मैगंफोरखौनो जानायखौ जोंङो नुनो मोनो नाथाय बेफोरखौ जोङो सोलायनाय हायो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओनसोलावहाय माबायदि सोलायबोदों नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायदो
नोंसोरनि नोंथांमोननि औ नोंथां खोनादों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जेरै बैसागुनि रंजानाय बा मोसौ बैसागु बेबायदियाव जेरै सोलायनाय फैदों थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागो फोरबोखौ गोबाङैनो सोलायदों होननानै बुंनो हागोन मानो होनब्ला गोदोनि समाव बेहाय जों बैसागोखौ खाम सिफुं बा जथा बेबायदि लानानैसो जों मोसानायखौ रंजानायखौ नुनो मोनोमोन नखर नखर थांनानै बा गुबुन जायगायावबो बा गुबुन गारियावबो थांनानै जों बेबायदि रंजाहैनायखौ नुयोमोन नाथाय आथिखालावहाय समनि आंखालाव जोंनि बांसिन बर गामिफ्राव बा बर ओनसोलफोरावहाय जों बैसागुखौ जौस्राङाव फाननायखौसो नुनो मोनो बेबायदि नोंथां नोंथाङा बुंबोनाय बायदिनो जोंनि ओनसोल जोंनिथिंबो ओ खाम, सिफुं, जथाखौ ओ गारनानै ओ बिरोंदामिननि बा गोनोखोनि मुगायाव दिहुनजानाय मोनसे दामग्रा ओ बेसाद बे बक्स बेखौ लानानैसो जों बांसिन उन्दै उन्दै ओ सेंग्रा सि ख्ला बेसोरखौ जों रंजानाय नुनो मोनो।
नंगौ सैथो नोंथां थारैनो। आरो जोङो नुनो मोनबावोदि दानि उन्दै उन्दै गथफ्रा मा खालामो बे लांदां बैसागु थांनानै माहोनो सोरबाबा जानाय लोंनायनि गेजेरजों दुमदाखाल खालामनाय बेफोरबायदिखौबो जोङो आथिखाल मुगायाव नुनो मोनो नाथाय गोदोनि समाव मा खालामोमोन बिथांमोनहा ओ गामि गामियै थांनानै रंजानाय बाजानाय ओ सुख शान्तियै मोजाङै बैसागु फोरबो फालिनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन ना नोंथां।
औ नोंथां थारैनो।
औ जोङो बेफोरखौनो जोङो सोलायनाय होननानै जोङो बुंनो हायो दिनै बिदियै सोलाय सोलायै सोलायै सोलायै फैयोब्ला जोंनि बे बैसागु फोरबो फालिनाया जोङो नैबे दाइनथि फारियावहाय जोङो जौगानो थाखाय जोङो माबायदि खालामोब्ला नोंथां जोङो बैसागुखौहाय लाखिनो हागोन होननानै नोंथाङा सानो?
आंनि आंनि जि साननाय बे साननाय साननाय बायदिब्ला जों बैसागुखौ गोदै जेरै फालिबोदोंमोन जों बिदिखौनो जों फालिनांगौ। मानो होनो ब्लाथाय जों स्नि सान बैसागोआव ओ जों जेरै गोदो खाम, सिफुं, जथा ओ दामनानै जों जेरै बैसागुखौ फालिबोदों मोन बेबायदि फालिबोयोब्ला जों जोंनि बर' हारिनि जायखौ आमायथु होननानै बुङो बैसागुखौ बेनि गेजेरजों जों खौसेथि रंजा ओ खौसेथि गोरोबलायना थानाय बेखौबो जों बेरखांहोनो हायो। बे बे औ नोंथां ओ माने बेखौ जेरै गोदो जेरै फालिबोदोंमोन बेबायदि जुदि फालिबोनो हाफिनो ब्ला बैसागुखौ जों जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखौ गुबुन हारिनि सिगाङाव जोङो जोंनि हारिखौ गोख्रोङै सिनायथि होनो हागोन होननानै बेखौ आं सानो।
नोंगौ सैथो थारैनो नोंथां बुंनाया। जोङो बिदिनो खालामनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जे गोदोहाय जेरेखम फालिबोदों मोन जोङो जोङो दानफाहालागै जोङो बैसागुबो फालियोमोन नाथाय जोङो आथिखाल मुगायाव ओ स्नि सान फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो बै स्नि सानावनो जोङो जथेस्थ जोङो खाम, सिफुं, जथा, गंगोना, थरखा बेफोरबायदि आ आइजेंफोरखौ एबा जोङो जोंनि दामजु आइजेंफोरखौ लानानै जोङो फालियोब्लासो जोंनि बैसागुआ एबा जोंनि बैसागो फोरबोआ थांनानै थागोन होननानै आं सानो नोंथां।
औ थारैनो नोंथां। बेबायदिनो जों ओ गोदोनि जेरै स्नि सान सोलिबोदों ओ बे सोलिबोनायखौनो फालिलाङोब्लासो जों जोंनि हारि मुखौ ओ हमथानानै लाखिनो हागोन बेखौ आंबो सानो।
नंगौ सैथो नोंथां नोंथां बुंनायाबो थारैनो। बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय आरो जोङो उन सम फ्रावहाय लोगो आं मिथियै बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मोजांथारै मिथिनो मोनबाय बेनिखायनो नोंथांनि रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय।
औ नोंथां ओ आंबो नोंथांनिफ्राय नोंथांनि ओनसोल मोनावहाय ओनसोलाव जेरै बैसागुनि सोलाय बैसागु दोरोङारि बैसागुनि सोमोन्दै नोंथाङा जिबायदि फोरमायबाय आंनो ओ बेनि फ्राय आं नोंथांनिफ्राय ओ गोबां ओ सोलोंनो हाबाय ओ बेनि थाखायनो नोंथांनिसिमरो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दा बिब्दिब्ला जोंना समाबो जाना फैबायना नोंथां बिदिब्ला उनाव लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय।
दे गोजोनथों दे